औ नोंथां खोनादों।
मा खौरां नोंथां
खौराङा मोजाङानो।
औ नोंथां नोंथां दिनै जों बिदिब्ला जों औ नोंथां आंनाबो मोजाङानो दासान्दि खौराङा। बिदिब्ला जों दिनै जोंनि नखरनि बागै एसे सावरायलांदिनि नामा?
औ जागोन नोंथां।
औ जों न नखर होनना बुङोब्लाथ गासिबो मिथिखायो जेनेबा जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउनि मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय आसार खान्थि बायदि बाय
औ औ।
नंगौ औ
औ।
माबोरैहाय सालायलांबोदोंमोन आगोल
औ औ जागोन।
औ जों गोदोथ जोंनि हारिया एबा जोंनि समाजफोरा नखरफोरा मोनथिखायो फोथायनायफोरा गोबां दंसैमोन ओ दा जोंनि गोदान मुगायाव एसे खोमसि फोथायनायफोरा खारनो हमदों। बिनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंनि औ जोंनि सोलोंथाइ। सोलोंथाइया जोंना सानफा एफा दावगालांगासि नों दङ आगोल जोंना औ आगोल जोंनि समाजाव फोथायनाय दंमोन जे हिनजाव माहारिखौ सोलोंथाइ लाहोनो मोना सोलोंथाइ लाहोनो नाङा हिनजाव माहारिया सोलोंथाइ लायोब्ला समाजनि बेरेखा मावनो नागिरो समाजा जौगानाय नङा।
औ औ।
दा थ बांद्राय नुनो मोना आगोलनि दिनावथ हिनजाव माहारिखौ हौवा माहारिजों समान समान मोनथायबो होनायखौ नुनो मोनामोन जोङो जोबोरैनो गादबना दोनथारोमोन नङा होनबा। औ दे नोंथाङा बुंलाय दानि मुगायाव बर‌' आइजोफोरखौ सोलोंथाइ होनोनां गौ होनना नाङा?
आथिखालाव सोलोंथाइ होनांगौ ना नाङा होनना बुङोब्ला आइजोफोरखौ सोलोंथाइ होनांगौ। आंनि बायदिब्ला आरो औ माने गंसे नखर सालायनो थाखाय गाहायै हिनजाव मानसियानो। आखाइ दं नङा होनब्ला। माने गंसे नखरखो जौ गाहायसिम लांनो बे हिनजाव मानसिनि आखायाव थायो। जेरै गथफोरखौ फोरोंनाय बेफोरावबोथ बिमा माहारियानो बांसिन गोसो होनांगौ। जायो। जेरावहाय बिफा औ बिफा माहारिया जेनेबा खायसे खायसे गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थांना थाहैनाय जायो जायनि था बिमा माहारिया बांसिनैनो। ओम गथ गथाइ सामलायनायाव गोसो होनांगौ जायो लोगोसे न खर सामलायनायाव बेखायनो हिनजाव माहारिखौ बां सिन माने सोलोंथायाइयाव दावगाहोनांगौ होननानै आं सानो आरो
नंगौ थारैनो नोंथाङा जोबोद मोजां खोथा बुंदों जोबोद मोजाङैनो फोरमायलांदों नंगौ जोंनि दानि मुगायाव हिनजाव माहारिखौबो हौवा माहारिफोरजों समान समान मोनथाय होनाया जोबोद गोनां। आरो जों दा जोंनि बे गोदान स माजाव बेखौनो नुबोगासिनो दङ समान समान मोनथाय होनायखौ जों नुबोगासिनो दङ लोगोसेनो जों दानि ओ बायदिसिना गामि गफाफोरावबो जों नुनो मोनो जे हिन्जाव माहारिखौ ओ जेनेबा ओ गावनि नखर सालायनायाव बायदिसिना हौवा माहारिफोरजों ओ माने हेफाजाब होनायफोर खौ जों नुनो मोनो जेरैबाय दिहाय जोंहा ग थ फोरोंनायनिफ्राय लानानै नखर सालायनायनि फाइ लानानै बायदिसिना जों ओ रांखावरिनि बिथिङावबो जों हौवा माहारिफोरखौ हिन्जाव माहारिफोरा मदद होलांनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा?
औ
नोंथाङाबो बिदि माबा फोर नुदों नामा हिनजाव माहारिफोरखौ जेनेबा बायदिसिना रांखावरिनि थाखाय फालांगि खालामनाय जे जेरैबायदिहाय हिसान दानाय दाउ फिसिनाय बेफोरबायदिनो
औ औ औ नुयो आथिखालाव बांसिनानो हिनजाव मा हारिफोरा माने हौवानिसै बांसिनसो माने रां आरजि गिनायाव मुखुबखौ नुनो नुनो मोनसै जेरै नखराव थानानै गथ' गथाय फोरोंनाय निफ्राय ला नानै ओ दाउ अमा फिसिनाय बोरमा फिसिनाय लोगोसे मैगं थाइगं बेफार फालांगि खालामनाय बेफोरबादिनो गामि गफाव गोबां माने आइजोफोरा ओरैनो थाला माने आजिखालि। बांसिनानो ओ रां खामायनायाव मुखुब जानायखौ नुनो मोनसै आरो।
औ नंगौ थारैनो। नंगौ औ। जोंनिथिंजायबो बिब्दिनो हिनजाव माहारिफोरा गावबा गावनि नखरावनो सोरबाबा हिसान दायो बायदि बिसिना गावनि नखराव नखरनि गावनि एबा नखरनि गाननायनि लोगोसे इसे बारा दानानै बेखौ फालांगियावबो बाहायनायखौ जों नुनो मोनसै जेरै औ। औ गामसा दायो दखना दायो फालि बायदिसिना औ सि जोमफोरखौ जोङो दानानै जों फालांगि महरै बेखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो। लोगोसेनो इन्दि इन्दि एम्फौ एबा मा होनो बेखौ लाथा एम्फौ नोंथाङा बे लाथा एम्फौनि बागै मिथिगौना एसे?
लाथा एम्फौ होनोब्ला जों मा होनो इन्दि एम्फौ जाय खौ जि दायो नङा होनबा? औ बेखौ माने जों सि खिरिनि जिन्थु फिथोब होनना बुङो। ओ बेनिफ्राय माने सिखिरिखौ बिदै दैहोनानै बिदिनो मा होनो एम्फौ माने फिसा ओंखारहोनानै जिहेथु एम्फौ महर मोनो जायखौ लाथ था होननाबो बुङो जों बेनिफ्राय जों गोमोन फैब्ला माने गोमोन जाब्ला जेब्ला फिथोब थोबनो सम जागोन अब अब्ला जोङो ओ लाय‌ बिलाय गोरान बा ओ माबा मोनसे बिलाइ गोरान आरो जि बायदिसिनायाव माने गुदुं जाहोनो थाखाय खोबहोनानै दोनो। ओ जेनिफ्राय जों इन्दि माने फिथोब थोबनानै थायो बेनिफ्राय जों बिखौ बेनिफ्राय जिर जेब्ला फिथोब थोबनाया जागोन अब्ला जों बेखौ ओ माने जिद थिं गुदुं दं बिथिं बखनानै माने लाथाखौ दि दिहुननाय जायो बेनिफ फ्राय बे ओ जिथुबा फिथ फिथोब बेखौहाय जों दैयाव सोमनानैहा ओ मा होनो बेखौ थावख्रिनि गेजेरजों माने बेखौ ओ मा होनो थावख्रियावहा लुनाय जायो आरो बेनिफ्राय जों जि सोंना हायो औ आथिखालाव गोबां माने जौगाबाय आरो इन्दि गोदोनिख्रुइ आथिखालाव बांसिन इन्दि जि माने दिहुननायखौ नुनो मोनसै जोंनि गेजेरावहा जिहेथु अ दखनानिफ्राय लानानै जों फास्रा आरनाइ उम आरो हौवा फोरनि गाननाय गस्ला बेबादि दिहुननायखौ नुनो मोनसै आरो
औ नंगौ थारैनो थारैनो ओ जोंहा थिग बेफोरबायदि हिन्जाव माहारिफोरा ओम बायदिसिना खामानियाव आखा फाखा जों आगोलनिफ्रायनो एबा गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो जों नुबोगासिनो दङ। लोगोसे दाबो औ दाबो बै। आगोलनि जा मोजां मोजां आसार खान्थि दङ बेफोर आसार खान्थिफोरखौ दा जोंहा गोदान मुगायावबो बेफोरखौ गाराखै लाबोगासिनो दङ औ।
औ औ नंगौ।
लोगोसेनो जोंहा बायदिसिना। बे मोजां फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो जेरैबायदि ह मैगं थाइगं फाननायनिफ्राय लानानै बायदिसिना बेथा फालांगि। नुनो मोनो नोंथांमोननि। बिब्दि हिनजाव माहारिफोरा माबा। हाथायफोराव फालांगि खालामो आं नुनो मोनो नामा?
औ औ नुयो जों। उम ओनसोलाव बहा माने जि दानानै न'आवनो थानानै जि दानानै फाननायखौ नुनो मोनो आरो न'आव जि दायो आरो लोगोसे मा होनो बेखौ मैगं थाइगंनि फालांगि खालामो बेनो नुनो मोनो आरो। लोगोसे मा होनो बायदिसिना न'आवनो जानाय जेनेबा मैगं मैगं थाइगं लानानै जेरै मैखुन। बा बर'नि अमा बेदर बायदिसिनाखौ आसार खालामनानै। फाननायखौ नुनो। आरो।
नंगौ थारैनो। थिग बेफोरबायदिनो जोंहा हिनजाव माहारिफोराबो जोबोद दावगाबाय। नोंनि रुजुनायाव नंगौना औ औ बेफोरबाय बिदिनो जोंहा हौवा माहारिफोराबो ओ बायदिसिना गावनि नखरखौ सालायनो थाखाय आबाद जों लोगोसे बायदिसिना गावनि नांगौ जानाय बेसादफोरखौ बायनो थाखाय एबा सुफुंनो थाखाय जोंहा बायदिसिना जों रां खामायनायखौ नुनो मोनो।
औ।
सिना राहाजों। बिदिहाय गुबै थाङोब्ला जोंनि गामि गफायावथ जों मोनखायो बायदिसिना बेफार गैयाबा हाजिरा खामला मावनानै जोंहा
औ हाजिरा खामला।
मायो लोगोसेनो जों बे फालांगि बायदिना खालामनायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे नोंहा आगोलनि फ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बायदिसिना आखाइनि हेबनाय होनना बुङो हेबनाय हनाय बायदिसिना औ जेरै था हनाय खबाइ हनाय औ सानद्रि हनाय बायदिसिना जों खामानिखौ मावबो नुबोदों। औ नोंथांमोननि थिंजायबो बिबदि माबाफोर मावो नामा?
औ औ। जोंनिथिंबो नुनो मोनो जेखाइ खबाइ सान्द्रि दाला बिद दिनो मा होनो खखा सेन बेफोरखौ हेबनानै माने बाजारफोरावहा फाननायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ थारैनो औ। बेफोरखौ ओ गुबैयै जोंहा औवानिफ्रायनो बानायजोबनाय जायो नङा होमबा?
औऔ औवानिफ्रायनो।
औ औ औ थिग बेफोरबायदिनो जोंहा नख'रफोरा सोलिलांगासिनो आगोलनिफ्रायनो नङा होमबा? गावबा गावनि नख'रखौ सालायलांनो थाखाय औ जों बायदिसिना खामानि मावलांनो गोनां जायो गावनि नखरखौ मो जाङै सालायलांनो एबा गावनि गथ' गथायफोरखौ मोजाङै सोलोंथाइ होनो नङा होमबा?
औ औ।
औ। नोंथांमोनिथि थिंजायबो ओ माने गथफोरखौ उन्दैयाव सोलोंथायाइयाव हगार हरो ना बायदिसिना बेफार फालांगि खालामनायाव हगार हरनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो उन्दै समाव।
उन्दै समाव जोंनि ओनसोलावथ बिदि माने गावनि आखाइनि हाबाजों लोगोसे फरायसालियाव थिसनहरनायखौ नुनो मोनो आरो। आखाइनि हाबा होनोब्ला जों नआव ओरैनो थानाय समावहा जेनेबा जेखौ सोलोंनांगौ जेखौ सहस मोनो बेखौ माने उन्दैनिफ्रायनो सोलोंनाय खौ नुनो मोनो।
नंगौ थारैनो औ। ए बिदिब्ला नोंथां नों थांदों दिनै बेखिनिखो खोथाखौ सावरायलायनानै एबा फोरमायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं दिनै।
औ
दे नोंथां बिदिब्ला जों दिनै सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथनोसै नामा।
औ जागोन नोंथां।
दे नोंथां दे।
औ